हेलौ अ खोनादों नोंथाङा? आसा मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय दा बे समावहाय नों नोंथाङा दान्दिसे सम फ्रिथ' नामा? थ' अब्ला आं नोंथांजों दसे सम जोंनि बर' माहारिनि ओ गोदो गोदायनि आबै आबौमोननिफ्राय सोलिबोबाय थानाय नारजिजों अमा ओंख्रि नङा होमबा बेनि सोमोन्दै माबोरै बोरै बानायो बेखौ सावरायनो थाखाय आं माने नोंथांनिसिम कल खालामनाय जाबाय आरो। थ' नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब अब्ला रायज्लायनो हागोन ना? आदसा आदसा थिक अब्लाथ' जों नारजिजों अमा होनना बुङोब्लाथ' बे जोंनिनो बहुद आंगो नङा होमबा
औ
आथिखालाव जों जेरावबो हटेलफ्रावबो मोनसै आरो गोबांफोरानो माने बेखौहाय गाव गावनि आंगो होननानै बाहायनायखौबो जों नुनो मोनथारसै आरो त' दा बे नारजिजों अमा ओंख्रि नङा होमबा बे नारजिजों अमा ओंख्रिखौ नोंथाङा माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आंनो सुंथाबैब्लाबो फोरमायथिनो हागोन नामा?
ओ आङोथ' ओरैनो संनायालाय संनोमोन फेरनाय जायाखै। बांसिनानो नुनाय जादों आरोखि अब्लाबो एसे, सुंथाबैबाबो, एसे बुंफोरलांनो नाजानायनिसै।
ओ बिदिब्ला जोङो नारजि जों अमा होनदों नङा होनब्ला,
औ औ
अ बिदिब्ला जोङो मारै जागायो एसे फोरमायलांनिसै।
औ देलाय
ओ गिबियावनो जोङो नारजि होननानै बुङोब्ला जोङो नारजिखौ मानिफ्राय मोनगोरो बेखौ फोरमायलांगोरनिसै,
आदसा देलाय,
ओ नारजिखौ माने जोङो फाथोनिफ्राय फाथो खौ हायो फोगोरननानै, बेनिफ्राय जोङो बिलाइखौ हायो। गोजौ जाबाथाय राबा थाय बिलाइखौहाय खानाय जायो आरोखि,
औ
खानानै जोङो बेखौहायो सान्दुंआवहाय, फोराननाय जायो आरोखि फोरानगोरनानै बेखौ नांगौ जासेबां फोराननानै थिखांनानै दोनथुमनानै लानाय जायो आरोखि,
बेनो दा नारजि जाहैबाय आरो नङा होमबा महरा,
गिबियावथ' फाथोसोमोन नङा होमबा,
औ
फोराननानै राननाय अबस्थायाव मोनो अब्ला बेनो मा जाहैयो नारजि जाहैयो नङा होमबा, दे
जोङो
नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो फाथोखौहाय फोरान्नानै लाखांनानै जोङो गोरान खालाम खांबाय नालाय, बेनिफ्राय जोङो बे फाथोखौनो गोरान जानायखौ दैआव हायो नांगौ जासेबां दसे समनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोखि बेनिफ्राय सोमनानै जोङो बेखौहायो दैजोंहायो रु खारैजों बेखौहायबो रुग्रोनाय जायो आरखि रुइजासेबां बेखौहाय खारैजोंहायो रुनानै बेनि उनाव मा होनो सागंजों सानाय जायो आरखि।
गेब्लेनो थाखाय नङा होमबा।
औ गेब्लेनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो सिगांग्रो अमा अमाया
औ बांसिनानो जायो।
अमाखौहायो नोङो सिगांग्रो एवदबग्रोनानै लानो हायो आरोखि संख्रि बानलु होखानानै अमाखौ एवग्रोना लानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय बे एवनायावनो बे दहायनि जे नारजि होनो बेखौहायो जोङो साग्लिखांनायखौहायो बेयावहायनो डाइरेक्ट होसोमनोबो हायो आरोखि बेनिफ्राय जोङो दसे सम गोदौ होबावनानै बेनो नारजि ओंख्रिनि महर लानाय जायो आरोखि।
उम बेदि नारजिनि ओंख्रि जाहैबाय आरो। नङा होमबा।
औ आंनि बुंनायावथ माने आङो संनाय एसेबां मानि संनोथ मोनफेराखैबो माने आबै आबौमोन बा आइ आब मोन बेफोर बिसोरनि संनाय खौ नु बोनानै माने एसे मोनथिबोनो हादों आरोखि।
आच्छा।
एसे बिनि बारै फोरमायलांनो हागोन नामा?
ओरैनोथ फ्राय एसेटिस बे गासिबो एखे बायदियानो जाखाजोब्बाय नङा होमबा जेरैबायदि ओ प्रसेसमोन संनायनि बैफोर गासिबो एखेयानोखा दाथ फ्राय बेखौथ आरो मा फोरमायलायबावनो। दा जेरैबायदि मिथिदों नङा होमबा मिथिखलायबायबो आङो। नोंबो जेरैबायदि आइडिया दङ संनायनि थाखाय आंनावो बे एखे माबायानो आरो आइडिया नो त बाखि जोङो ओरैनो नारजि होनना बुङोब्ला जों दहाय जेरैबायदि जों फाथोनिफ्राय मोनोमोन नङा होमबा बेखौ बुंखाबायानोखा। दा जेला जोङो ओ फाथोखौहाय फोखांनानै फोराननानै जोङो बेखौ नार्जिनि महराव मोनबाय अब्ला बै नार्जि खौहाय जोङो खालि जोङो अमाजोंल जा हायो ना बेलेग बेलेगजोंबो जोङो जानो हानाय माबा दङ बेखौ केपासिटि ओंख्रि महरै
उम नारजिखौ हायो।
औ औ जों खालि अमाजोंल सो जों जाया नामा होमबा? बेलेग- बेलेग। जों मा माजों आरो जानो हाबावो?
जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो ना गोरान फोरजोंबो जालाबायो जोंनिखैथ'। ओम ना गोरानफोरजोंबो जाजालाबायो आरोखि आरोखि बेनिफ्राय नोंङो जेजों गोसो बेजोंनो जानो
औ ओरैनोथ' जों ओंख्रि होनना बुंबा औ नारजि ओंख्रि होनना बुंङोब्लाथ' जों नारजि दोलो नारजि बिदै नङा होमबा? बेफोरबायदि आरो थिग बेफोरबायदिनो जोङो मा जोंनि नैबे माबायावहाय गामि गफाफोरावहाय जेला हखाम खासफोर जालाबायो नङा होमबा? से ओ हिन्दु सुबुंफोरनि बेलायावहाय जों मा मोनो बै नार्जिखौहाय एवनानै होनाय मोनो नङा होमबा? नारजि। औ नोंथाङाबो मालाबाफोर मोनजाफेरदों नामा बे नारजि एवनायफोरखौ?
मोनजादों माने फ्रायनो सारादु बा सोरबा माबा मोनसे जानानै हर खाबै गोमोरलाङोबा जोङो बेफोरावहायो एसे फिसा हाबा खुंनाय जायो नालाय हाबा बायदियानो बेयावहाय जोंङो नारजि नङाबानो जाथारा आरोखि।
औ नंगौ नंगौ।
बेयो
माने मोनजाबोदोंबो एवनानै होनायखौ बेनिफ्राय जोंङो दानि जुगाव गोदान गोदान सोलायबोनाय नुबाय जे माने ना बे ना नार्जिखौहायो माने बिदिनो नारजि दोलोबो ओरैनो गोजा संनानै होनायखौ नुबोनाय मोनबाय आरोखि। माने गोदोहाय गोरानैनो बिदिनो होयोमोन नालाय दानि जुगावहायो खारै होनानै संबोनाय नुनो मोनो आरोखि।
ओरैनोथ' जोङो नार्जि बिदै होनना बुङोब्ला नाफोरजोंबोथ' जों जानायखौ मिथियो खोमानो नोंबो आंबोथ' जाखांबाय गोबांबारान नार्जिजों ना बिदै बेफोरदि ओमबा।
औ।
ओमफ्राय जेरैबायदि सिगां होनदोंमोन ना गोरान नङा होमबा ना गोरानफोरजोंबो जाखांबाय नोंगौ। ओरैनोथ' नादाबखा होनना बुङो नङा होमबा? बेफोरजोंबो मोजां जायो आरो बिदिनो जोङो जोंनिनो जाग्रा बेसाद गोदोनिफ्राय सोलिबाय थानाय नाफाम बेफोरजोंबोथ' जों जायोआनोखा नारजिखौ नङा होमबा? थेवब्लाबो बेनि गेजेरावहाय जोंनि आंगोसिन होनना बुङोब्ला जों नारजिया माजों सोलियो नारजिजों अमा नङा होमबा? बेनो जोंनि आंगोसिन नङा होमबा नार्जिनि बिथोरावहाय? नारजिजों अमा ओंख्रि। थ' गोबांथार रोंनायाथ' रोंगौथि दङयानो जाहैबाय नोंथाङाबो जेरैबायदि दा नोंनि फोरमायनायावहाय आं मोनदांनो हाबाय दा माबायदि सङोबा माबायदि ओ प्रसेसजों थाङोब्ला नार्जिनि ओंख्रिया जाहैयो नङा होमबा बेखौ थ' दा आंनि मिथिनायजों नोंनि बुंनायजों खोब गोरोबनाय मोनदों दा बेबायदियाव नायोब्लाथ' माने नोंहा माने रोङैखौनो होनजाया आरो रोंनायखा।
दा मिथिबायबो मोनदांबायबो नङा होमबा आरो जानायनियावबो टेस्टयानो मोनखायो आनोखा गोबांथार। दा बै नारजिखौहाय जोङो जेला नारजि जाया बेखौहाय बिनि सिगाङावथ' जों फाथोयावसो मोनोमोन नङा होमबा बे फाथो खौथ' जोङो बिदिनो गोबांथार माबाफोरावबो जानायानो जाखायो आनोखा। ओ ओं ख्रि महरै जेरै फाथो खारै नङा होमबा?
औ।
खौ आरो बाजिबो जाबावो जेरैबायदि जोङो नारजि जाखांनाय नारजिखौ जोङो ओ बाजि महरै जायो ना बेफोरबायदिनो? थिग बेफोरबायदिनो जोङो ओंख्रि गोबाब फाथो फाथो ओंख्रि फाथो खारै नङा होनबा एखे जाहैजोबफ्रामो आरो बिदिनो।
औ।
दा जों गोथां समावबो ओंख्रि महरै गोबांथार महरैनो जानो हायो आरो बिनिफ्राय फोरानखांनानै जेला नार्जि जायो नार्जिखौबो जोङो गोबांथार भाहाग भाहागनि ओंख्रियावहाय जों खालामनानै जानो हायो आरो नङा होमबा।
औ।
दाथ' खोब गोजोनथावानो ओ नोंथाङाबो जेरैबायदि रोंगौथि दङ बेखौ नायोब्ला माने रोङैया होननानै बुंजाया आरो थ' अब्लाथ' ओम नार्जि ओंख्रि संनाय नङा होमबा नारजिजों अमा बेखिनियाव आङो माने खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि जि फोरमायथिनाय आरो जेरैबायदि नोंथाङा आंनो बानायनानै फोरमायबाय अब्लाबो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो आइ मोनबाय थ' बे समावहाय दा आं मा रायलायबावनो बेखिनिखौ नोंथांनिसिम आङो फोरमायथिहरनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै। खोमा नंङा होमबा। के दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।